हेल' नोंथां।
हेल' अ नोंथां।
मा मा। खालामदों।
हेलौ।
हेल' । नोंथां।
अ। अ हेल' खोनादों खोनादों नोंथां।
नोंथाङा मा खालामगासिनो दङो।
आं दा बरथमान दङो ओरैनो जिरायनानै।
औ ओंखाम जाबाय नामा।
औ नोंथां। अ नोंथां बुलाय।
ओंखाम जाबाय नामा नोंथां?
जाथ'दों ओंखाम दासो मोनदो दा जानालाय जाथ'नो जायाखै।
अ खबर फाथियालाय मा रखम नोंथांनालाय?
खबरा मोजाङानो, नोंथां नालाय?
आंनाबो दंलै नोंथां बिदि गेजेरावनो हामा मोजांनि।
अ ओरैनो आमथिनि आमथिनि माबायदि सलिगासिनो दों नोंथांमोनहा नोंथांमोननि गामि जा?
नोंथांङा नोंथांङा मा बुंदों आमथिस थ' माइ गायनो हाया होनबा नंङा होनबा?
हा?
आमथि सोवायावथ' माइ गायनो हायालै नोंथां
अ इबो नंगो मोनसे खोथा
औ औ औ ए औ औ औ एरैनो गायनाय गायनाय फुनाय आमथिनिसु आमथिसुवा नांङैनि सिगांङावनो गायनाय फुनाय बिदि जागासिनो दंङ दा आर' दासो ओरैनो दा आमथिसुवा नां आमथिसुवा नथ'ना दा गायथ'आखै आरो नोंथां मोननिथिं लाय?
जोंनिजाबो ओरैनो सोरबा सोरबा हालौथिबाय सोरबा सोरबा गायथ'वाखै ओरैबायदि जानानै दों आरो कन्दिसना
औ औ औ
दा नोंथांङा
बुंनाय नों बुंनाय नोंथांङा मा बुंनो सानदों बा
नोंथांमोननि जा माबायदि बोथोरफोरा?
बोथोरा हामालै नोंथां बि साननैसोआव अखायानो हागासिनो दोंङो सानदुंङानो दुंङाखै नो नोंथां मोननि खि लाय
दैजा बोथोरा ओरैनो थासारियाव अखा हागासिनो दोंङो आरो सानदुं दुंलाइ अखा हालाय सिगांनि बाइदिनो दुंलाय हालाइ ओरै बायदिनो आरो
औ औ ओरै गायनाय फुनाया थिगैनो दोंङोमोनबा नोंथांमोननिखि आमथिसुवा मोनि सिगांङावनो दैबाना सिगुना बेनो एख' प्रब्लेम मोनाखैमोनबा
ओरै प्रब्लेम गैथ'वा गायनाय फुनायालाय थिगैनो दोंङो
औ औ एरैनो दैमा साथिफोर दैमाफोरा साथियाव दं नामा? नोंथांमोननिथिं एरैनो
ओरैनो खाथियावनो दोंङो फाग्लाबारा खाथियावनो दोंङो। पाग्ला दैया खाथि जायो ओरैबायदि थासारियाव ओरै बेबायदि मा दैबाना जाथ'वाखै
औ औ ओरैनो दैबाना जाफे जाफेरोना जाफेरा ओरैनो
आगोल जादोंमोन दा बरथमान ओरै सुस गेटबो जाबाय नालाय गोदानै ओरै अखारलांङो दैमा दैया
सुसगेट दालांङा फोरा माने इदि जाथाराखै नंङा होमबा माइ साय मायबा हानायफोराव फोरखो खोथिया सिथा फुनाय माइ गायनायफोरनाव उसु-उसुबिदा जायोनामा ओरै नोंथांमोननिथिं फाग्ला दैया दैमाया
आगोल जायोमोन दा बरथमान गैथ'ला ओरैबायदि थासारियाबो मोजां जाबाय नालाय ।
हो हाय
थेवबोलै नोंथां?
ओरैनो नोंसोरो परेलै सोर सोर दं आरैनो?
आदा आं आय बाबा साब्रैल ।
औ औ मोजाङानो होमबाना नोंथाङ नोंस्रा फरियाला होमबा । आदा आइ नों बाजै माबा दंमोन दा आइ
बाजै गैथ'आ हा बाजै गैथ'आ
औ औ
दा गैथ'आ बरथमान
औ औ औ ओरैनो नोंथाङा मयबाफोर नोंसाला अ जा ना नोंथां दा आय दं बा बा दं बिनानाव सासे आं ओमफ्राय आरो आब' सासेजों साब्बा दं आरो दा नोंथां दा
औ औ
नोंथाङा एरैनो उफेरा खेथिफोर माबाफोर मावांबा आरो बिजनेस जेनेबा दा बुंनाङोबा खुथेर मा होनोम मोनो बेखौ कारजि माबा बिदिफोर माबा उफेरा खेथि मावो नोंथाङा बेनो बुंनो थाङोबा?
ओरैनोथ' गैथ'वा बिजनेस साइद बिजनेस ओरै गैथ'वा दाबरथमान
औ
आरै गैथ'आ दे नोंथां नोंथाङा मायबाफोर मावोनामा बिदिनो ए बिजनेस
बिदिनो आंना दङ दा बुंनो थाङोबा नोंथां कारजि बागान, दङ कारजि बागान दुइ बिगा दङ ओरैनो ओमफ्राय खुसेर बागान खुसेर -खुसेरा दङ बिगासे एओरैनो दा
अ
बेयो दुइ बिघा थिन बिगा दं आरो आंनिया दा बिजनेसनि माबाया लाइना
आ
औ
मोजां बा ओरैनोथ'
नोंथां दंथ'यो दा हामा मोजांनि गेजेरावनो दङ दा दैलां बोथोर आरो मा बुंनो आमथिसु नांना दोङो। माइबो गायनो हाया खोथिया आलिबो दाननो हाया बिदि जाना दं आरो।
समाज गेजेराव
औ औ औ ओरैनो आं माइ-माइ-माबाखौसो सोंनो नागिर दा नोंथांनाव
दे सोंलाय
ओरैनो एल पि जि नि माबानि एल पि जि गेसनि बिखय मायबा बुंनो हागोन नामा नोंथाङा ओरैनो।
अ दाथ' थासारियाव एल पि जि गेसनियाथ' दामा थासारि बारा जाना द बांद्राय
औ
एग्र'स' पनसास थाखा लाना एग्र'स' ओरैबायदि जा दङो आरो ना।
औ औ औ
बे ओरैथ' ओरैबायदि बाहायनाय जाया जोंनिया समाव बर'फोरनि थासारियाव बे बाहायनाय जाया।
औ औ
नांगो समावसोल' दा दैलां सिगांनि गेजेराव बाहायनो थाङो आरो ना।
औ औ नंगौ नोंथां नंगौ औ औ नोंथां नङा जेनेबा दा सिगाङो लायनाङोबा सानसेेबो मोनोम दा -दा बैसोआव थारमाने लायनोङाबा सप्ता सिगां बुकिं नाङा होनबा दा नोंथांमोननिथिं
ओरैथ' अनलाइन खालामनांगो बुकिं खालामनांगो गेसखौबो ओरैबायदिस्लि थासारि थासारियावनो ओरैबायदि जाबाय नालाय माथो खालामबावनो आरो नोंथां।
औ औ
दा मा खालामबावनो आरो ओरैबायदि अनेक खालामनायावबो थासारियाव ओरैबायदि जायोब्ला
औ औ औ
मोनगोन ना बेखौबो।
औ औ बिबो नंगौ नोंथां
बेबो स्टक थाबासो मोनो।
औ नोंथांमोनथिं ओरैनो खोथि-खोथिया फालला बेसेबां?
जोंनिया फालल आथस' नस' ओरै सलिगासिनो दङ खोथिया।
ज
आदस' नौस' ओरैबायदि सुव होुासिनो दङ जों दया सोलिगासिनो दङ
औ औ रैनो फाल नजा नथाङ जे बिनिफ्रायनो साराय सातस' सास' बिदि बिदि सलिगासिनो दोङो दाना एरैनो नोंथाङा मने औ औ नांगौ बि नंगौ नोंथाङा ओरैनो बेसेबांसो फरायनाय?
आं ओरैनो एलेन पास।
बेसां?
इलेभेन फास फासट इयार रसिम फरायसिया न'खराव थासारिजों मोजां नङै नालाय
औ औ ओरैनोथ' पुलिस बा फरेस्टआव बि साख्रि अनलाइन खालामनो मोनदों आङो नोंथाङा ओरैनो
नोंथां आं खालामना खालामदोंमोन जादियासै बिनि थाखायनो बेलेग आगानाव आगान सुरबाय
औ
नोंथाङा मबेनि नाजागासिनो दोङो दा
आं दा नोंथां सेकण यार फराय गसिनो नोंथां
अ ओरैनो साख्रिनि बागै जेबो सानथ'वाखै
दा साख्रिनि बागै दा एस ए सियाव थांबाय नोंथां
अ आरो अनलाइन सलिगासिनो
औ एसे एस सियाथ' थांबाय ना? ना जेनेबा दा पुलिस दा फरेस्टा इउ बि ए बि फरेस्ट आरो बिदिबा सलि गासिनो दोंङो दा ना होमबा? दा बेखौ अनलाइन खालामदों दा फैथ'वाखै दा नोंथां
औ
बिनियाव पेक खालामगासिनो दङ औ औ औ न नाजानायाथ' थ' नाजाखागोन दा खानसेयावनो मोनखानाय सिस्टेमनि दाना नोंथाङालाय ओरैनो फुटबल औ नों फुटबल बा क्रिकेट भलिबल बिखौ गेलेयोना गेलेया ओरैनो
गेलेयो आं नोंथां गासैखौबो गेलेयो
दा दा हिसाबै दाह जेनेबा मा मेटच गेलेगासिनो दं नों
आं ओरैनो दा बेफोरबादि गेलेया आरो ना नोंथां ओरैनो
नोंथाङा मा गेलेयो जेनोबा दा क्रिकेट बा
फुटबल फुटबल नोंथां
अ फुटबल गेलेगासिनो आं नोंथां एरेनो नोंथां मोननि खि नोंथांनि माबाया दा गाबोयामा जेनेबा माबा थाया होनबा ना? मा नोंथां मोननियाव दा माबा गैया होनबा ना मा होनोमोन बिखौ क्लाब गैया होमबा ना?
अ दोङो दोङो दोङो दोङो।
क्लाबनि मुङा मा नोंथां नोंसोरनि खै?
बि सि क्लाब
बि एस एफ औ एरैनो नोंथां नोंथाङा मायाव गेलेयो ओरैनो
आं साइद बेग
औ
माब्लाबा माब्लाबा कर'नालावबो गेलेयो। बांसिन बेगाव
औ औ नोंथां मोजांनि बाथ्रा एयाव
अ -अ नोंथां नोंथाङालाय ओरैबायदि खेला बागै
आना थ' नोंथाङा ओरैनो फुटबल गेलेयो दा जोंना क्लाबा सिगां दङमोन दा गैला नोंथां दा जेन'का मालायनि क्लाबाव दा नोंथाङा जेनबा बुंदो बिएस क्लाब बिदि बिसआव दा आ इनभाइद खालामबा आं दा हाइजिरा सिटाबनो खा सादस' आदस' नङाबा खेला गेलेनो थाङा आरो ना नोंथां।
अ बिदि फिसा थाङो आरो दा आं नोंथां। एनो आं नोंथांनाव मोनसे नोंथांना एरैनो ना हाया आं दा ओरैनो फुटबलनि बिखय
दे सोंलाय
नोंथां ओरैनो रेड कार्ड नङाबा येल' कार्डखौ ओरैनो मा मा सि्टेम होनाय जायो नोंथाङा बुंनो हागोन न फोरमायनो हागोन नामा ओरैनो बिनि बागै
ओरैबायदि रेड गार्डआथ' फावउल गेलेनायनि गेजेरजोंबो होयो
औ औ नोंथां
ओमफ्राय एल'आथ' एल'आवबोथ' फावलावनो होयो फास टाइम एरनो एल' आलाय एल'आनो होयो
औ औ औ औ औ औ वारनिं औ नोंथां
ओमफ्राय डाबल जायोबा बेखौ रेट खाट होनाय थाङो
औ औ नोंथां नंगौ ओ नंगौ नंगौ नोंथां नंगौ नों नोंथाङा क्रिकेटबो गेल दा होमबा ना
औ गेलेयो गेलेयो, दा बरथ'मानथ' क्रिकेट बन्द' जान'ना दं, दे सोंनो हागोन दे
औ नोंथाङा ओरैनो क्रिकेटआ बेसेबां मानसि नांगौ आरो' टिमाव खैजोन गेलेयो आरो' साइदआव मा मा थायो बेफोरखौ नोंथाङानाव मानो फोरमायनो हागोन नामा आंनो
क्रिकेटआथ' ओरैबदि एगार'जन टिमाव
ओम औ औ
थाबाय बलार थागोन ओरैबायदि साइदाव थागोन निफ्राय स्लिपाराव था गोन ओरैबायादि
औ औ
लेफाराथ' लेफाराथ' साइडनिफ्राय फैखायो बे अ माबानिफ्राय
औ
बिखौ मा होनोमोनथाय ओम
औ
हेलौ नोंथां
अ नोंथां बुंलाय
मा बुंनायमोन नोंस्रा आं नोंथाङा
लेफारि सेफारि अ नोंथां बुंलाय
खेलानि बेखय नोंथाङा फुट